नोंथाङा खोनादोंना औ खोनादों औ खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिम
अ जों दा अ नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ।
आं नोंथांदो ओ दसे सम ओ दा जोंनि सोलिफुबाय थानाय ओ बर' हारि बा दा ओ बर' न'खरफोराव ओ माबायदि आबाद मावो बेनि बागै नोंथाङा । एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे जोङो । ओ आबाद बुङोब्ला जोंनि गासैबो रोखोमनि आबादानो गोलैयो जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद। आरो मेसें बोथोर । राव मावनाय आबाद आरो बेनि अनगायैबो जोङो। माखासे ओ दैज्लां मेसेङाव मावनाय आबादफोरखौबो नुनो मोनो आरो। जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो। ओ जिहे हेतु जोङो आबादानो जोंनि थाखाय गुदि नालाय जों । आबाद मावनानैबो माखासे रांखान्थि बिथिङाव जौगाखां जाबोनो हादों आरो । बिनि थाखायनो जोङो आबाद । बेखौ मावनाय जायो जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो अ जोङो । माइ गायनो थाखाय जे जोङो गिबियावनो । जों हा खौ खारायग्रोना लानांगोन आरो ।
औ ओ आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु ओ गोदो माबायदि दि मावोमोन आबादखौ?
औ औ औ औ गोदो समाव जोङो ओ मो ओ मोसौजों हालेवनानैनो आबादखौ मावनाय ज जायोमोन आरो जोङो । ओ बेबायदिनो जोङो । आबादखौ जोङो बांसिनानो जोङो ओ दानि रासायनारि हासार बाहायालासेनो जोङो सिगांनो । स्रि हासार गोबोर खि हासार, बेफोरबायदि हासारजों होनानै । जोङो ओ मावनाय नुनाय नुयोमोन आरो । जोङो ओ माखासे ओ जों आबै आबौ जो समनिफ्रायनो जोङो मावबोनाय जेरै जोङो । माइ आबादखौ जोङो गि बेयावनो । ओ खारायग्रोनो लाना थांनो आरो जोङो दैज्लां बोथोरनि जा जोङो बैसागु बोथोरनिफ्रायनो जागायनाय जायो आरो जोङो खोथिया फोनाय जायखौ जोङो ओ माइखौ जोङो ओ सानथामहालागै फुख्रि एबा दैयाव सोमना दोन बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो जा गाजा ओंखारगोन बेवहाय बिथ'राय खिलिगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ फोनाय जायो आरो । हालेवनानै मोसौजों हालेवनानै फोनाय जायोमोन । बिनिफ्राय जोङो ओ जिब बा नैजि नैजिबा बे समसिमहालागै जोङो ओ खोथियाखौ ओ देरहोनानै जोङो ओ हालेवनानै माइखौ गायनाय जायो आरो । ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बो मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना ।
औ जोंनि जोंनि जायबो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा त' माइ आबादानो ओ सेथि जानानै दङ ओ गासैबो माने नखर नखर माइ आबादखौनो मावो ओ
औ
बिदिनो ओ खो-खोथिया फोयो फोनानै ओ खोथियाखौ फुनानै बिदिनो दुब्लिखो हालेवनानै माइ गायनाय जायो आरो मेसेंयाव ओ बिदिनो बेसर आबाद मावनाय जायो लोगोसे बिदिनो आलु ओ सबाइ बायदिसिना ओ बिदिनो मैगं थाइगंबो आबाद मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो । ओ लोगोसेनो ओ जुखामनिबो आबाद मावनाय जायो आरो ।
औ औ नंगौ ।
गोदोथ' जोंना मोसौसो दंमोन नङा होमबा?
औ नोंगौ
सो हलौयोमोन ओ-दा दानि जुगावसो जोंना ओ गोदान गोदान ओ आदब खायदाजों मा ओ बेफोर बायदि ओ मेसिनारि जन्थ्र दिहुननानै ओ हालेवनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ।
औ ओ मोसौ थायोब्ला ओ मोसौ जों जि मोसौजों हालेवो । ओ बे मोसौ थायोब्ला जोंना नखराव मा मा मुलाम्फ जायो नो
औ जोङो ओ मोसौआनो जोंनि माइनाव होन होननानै बुंनो थाङोबा जोङो
उम
मोसौ
हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना जे जोङो ओ नोंथाङा सोंदोंमोन आंनियाव जे मोसौ मोसौआ जोंनि मा मा खामानियाव हेफाजाब होयो जे मोखौआ जोंनि
औ
औ
मोनो आरो मोसौनिफाय जों हास मोनो आरो आरो माखासे बिथिङाव गुबुन हारिफोरा मोसौखौ आदार हिसाबैबो जायो। जोङो मोसौनि मोसौनिफ्राय जोङो गोबां ओ ओ मोनो जेरै जोङो मोसौखौ हालेवनोबो हायो आरो।मोसौनि आस सारनिफ्राय जोङो रासायनारि हासार बाहायाला दिनो बे बायदि हासारखौ बानायनो हायो मोजांङै अब्ला जोंनि ओ मैगं थाइगं जा आबाद मावो जोबोर मो जां जायो होननानै मिथिनो मोनो आर रो ओ जोङो आबाद बुङोब्ला जों औ
था बुंनाय?
जोङो आबाद बुङोब्ला जोङो मेसेङावनो जा दैलाङावनो जा गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो। जेरै जोङो दै ज्लां बोथोराव माइनि आबाद नि अनगायैबो जोङो जेरै फाथो आबाद ओ माखासे मैगं थाइगं जेरै ओ सबायबिमा ओ बिबिनो भिन मै था सिख्ला मै था ओ बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मावनाय खौबो नुनो मोनो आरो आरो मेसें बोथोरावबो बुंङो थांब्ला नोंथांङा बेबायदिनो माखासे मैगंफोरखौबो गायनाय ज गायनाय जायो आरो दाउ खायसे गोदै गोफा गोबाब बेबायदिनो गुबुन रोखोमनि मैगं थाइगंफोर मोननाय जायो ओ नों थांङा बुंनो हागोन ना जे जोंङो ओ आलु आबादखौ माबायदि मावनाय जायो
अ बिदिनो आलु आबादखौ जोंङो गिबियावनो आलु बिगान बेखौथ बाजारावनो मोनखायो नंङा होमबा। अ बा दख दखान दखानफोर दखान गलादारफोराबो फानो बिसोरनिफ्रायबो लाना फैजायो। गिबियावनो जों आलु बे गाजा खिलिनाय आलुखौ बायनानै नआव दोनफैग्रोनांगोन आरो ना। बेनिफ्राय जोंङो बे जायाव जा हायाव जोंङो आलु गायगोन ना बेखौ जोंङो मोजांङै हालेवनानै मोसौजों ज जा ट्रेक्टरानो जा बेखौ जोंङो मोजांङै हालेवनानै ओ हाखो गुरै खालामना लानांगौ आरो ना। औ बेनिफ्रायनो जोंङो दा बेयाव ओ बे हाखौ हायाव जोंङो मोनसे गोलाव गोलाव लाइन बोयो आरोना।
औ ।
औ बे औ नांगोलजोंबो सिनबो जायो औ औ बिदिनो जों बिदि सिन बोनानै बे हाखराव माने आलु बे आलु बिदान आलु गाजा अरहांनायखौ जोंङो बेयाव फबनानै गालांजायो आरो मोनसे होखांनायनि उनाव मोनसे मोनसे मोननैखौ उनाव मोनसे बिदिनो जोंङो ओ लारि लारि साजायनानै ओ बिदिनो हाखराव बे औ जायखौ जोंङो नांगोलजों सिन बोदों नंङा होनबा ओ। हमनानै दोननाय जायो आरो बिदिनो फबनानै दोनखांनानै जोङो साननैसो थानानै आ बे अ आलुआ जेब्ला गोरलै गोरलै खिलिहांगोन नामङा होमबा बेयाव जोङो ओ एसे एसे हा जाबखोना होनांगो आरो ना जे खौ बुङो जों खदाल खदाल जान जोङो बे हाखौ जावखां जावखां एसे गोजौ खालामना होनांगौ आरो ना। जाहाथे जिं जिं आव दैफोरा ओ आरो बोहैलांनानै बे आलुआव जाहाथे थाया आरो ना । अ बिदिनो साननैसो थानानै जोङो बेयाव ओ जिगाब बा नारा जिगाबबा नारा सेवनाय बाय गुरैखो जोङो आ खोबना होनाय जायो आर जाहाथे औ बेखौ ओ सान्दुंनि थाबा बारा बांद्राय नाङा बेनि थाखाय जों होनाय जायो ओ बिदिनो जोंनिखि थिंजाय ओ आलु आबादखौ बिदिनो मावनाय जायो आरो
औ-औ नंगौ। नोंथांनाव आं माबा फोर सोंथि दङो नामा
अ सोथियाथ दङ
औ
ओ-ओ बिदिनो जोङो ओ दाथ दै ज्लां नङा होमबा औ ओ मा मा माइनि उम माइखौ जों गायो दा बाय दैज्लाङाव ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन ओ जोंनि ओन सोलाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ माइखौ जोङो ओ जोङो रनजि आइजुम बेबायदिनो जोसा माइब्रा माखासे खांगाति गु बुन गुबुन रो खोमनि माइ आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव ओ जोङो माइ आबाद मावनानै बो गोबां ओ गोबां माखासे रांखान थिनि बिथिङाव ओ आरजिनो हायो आरो आरो माखासे सुबुंफोराबो आबाद मावनानैनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो मेसें बोथोराव माइ मावनायखौबो नुनो मोनदों। सै आरो गायखांनायनि उनाव जोङो ओ थाम थाम मास ओ मबेबा नै खावसे मास बेफोरबायदियाव ओ माइखौ मोनबा जोङो हानाय जायो आरो हानानै न'सिम लाबोनाय जायो न'सिम लाबोनानै जोङो मोसौ जोंब्ला ओ माखासे ओ खायदा आदब बाहायनानै ट्रेक टर बायदिसिना बाहायनानै दारिमिनारि बाहायनानै जोङो बेखौ ओ जिगाबनिफ्राय आला दा खालामनाय जायो आरो। बेखौ आलादा खालामनानै जोङो माइनिफ्राय जोङो माइरं मोननो हायो आरो। ओ बेनि अनगायैबो ओ नोंथांनिसिम माखासे जे आ-आबाद मावनायनि बागै मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो नोंथांनि नोंथाङा ओ माइ आबाद आ बा ओ दैज्लाङाव माइ आबाद मावनाय बा मेसें आव आबाद मावनाय आ बेफोरनि बागै गुवारै ओ फोरमायना होननि थाखाय गोजोननाय थाबाय
अ नोंथां
बेबायदिब्ला ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे होमबा नोंथां गोजोन्थों